हम
औ नोंथां।
औ नोंथांनियाव मोनैसो सोंथिनि फिननाय लुुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां मा सोंनो गोसो स सोंबानो जाबाय
ओ नोंथां ओ ओ बर'फोरा मा मा ओंख्रि संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ बे नोंथांनि सों या जोबोर मोजां आं फिननायखौ होलांनि ओ बर'फोरा गोबां ओ ओंख्रिफोरखौ जायो जेराव गिबियावनो बुंनो सा सानो ओ मानो होनोबा जों बर गोबां ओंख्रि जायोब्लाबो माने जाय मोन्नैसो दङ जाय बेयो जोंनि बरफोरनि थाखाय जोबोद मुंदांखा ओंख्रि आरो जेराव जि आइ टेक मोनलायनाय बे ओ नारजि ओ अनला बेफोरो माने जि आइ टेक मोननाय नाथाय
औ
ओरैबायदि ओम जायो माने बर' फोरा जोबोर गोथावबो जायो अनलाजों दाउ ओ अनला जों बिदिनो जेखौ जानो गोसो सो जानो हायो ओ अनलाजों औवा मेवाइ बेफोरखौ जों जायो। यो आरो ओ बिदिनो नारजिजों अमा बेफोरखौ जायो दालि बेफोरबायदिखौबो जायो। बा आलु बिदिखौबो गासिखौबो जायो ओमफाय आरो मोनसे जोबोर ओ मोजां जाय जों बर' जायो बेनो जाबाय नाफाम ओ नाफामफोरखौबो जोबोर जायो आरो जोबोर मोजांबो गोथावबो जा जायो बेफोर आरो जोबोद मुंदां खा जोंनि ओ बर' फो फोरनि थाखा खाय बेफोर ओंख्रिफोरखौ जानानै जोबोर ओ मोजां मोनो बा नि बर' फोरा बेफोर ओंख्रिखौनो जानानै जोबोद ओ थांनानै दङ बा बर' फोरनि गेजेराव बेफोर ओंख्रिया जोबोद दा सोलिफुवा आरो गोदोनिफ्रायनो जाहैदों गोदोनिफ्रायनो बेफोरो जाबो जाबोखानाय नारज नारजिजों अमा बा नारजिजों बिदिनो ओ जायो जेखौबो जा नारज नारजिजों माजों जानो गोसो नोंथाङा बेखौ जानो हायो ना थाय जों बांसिन मिथियो नारजिजों अमाजों गोग गोथाव जायो होननानै जानानै जोबोद मोजां नाङो । आरो अनलाजों जोंबो बिदिनो अनलाजों लकेल दाउ । जायो जोंहा न'आव फिसिनाय दाउ बेफोरखौ जायो । औवा मेवाइ बेफोरखौ होनानै जायो । दा जों जोबोर गोथाव मोनो जानानै नोंथाङाबोथ' जायो जानांगौ, औ । बिदिनो जोबोर गोथाव मोना बेफोरखौ जानानै बेफोरखौ संनायाव गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो । जाय अनलाफोरखौ ओ जोङो अनलाखौ सङोबा थाय ओ ओ ओ अनखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोयो से बा नै घन्टानि थाखाय । बेफोरखौ ओ दैयाव - सोमना दोननानै ओमफ्राय अ बेखौ जेब्ला ओ एसे रुयो बे माइरङा बे माइंखौ ओमफ्राय जोङो गुन्दै खालामनानै देनानै लायो । देराव नों ग्रेन्डार मिसिनावबो देनो हायो । यो जाय कारेन्टजों बाहायजनाय आरो जाय जोङो जोंनि बर'फोरनि ओ बाहायनाय औ मुवा ओ आ-आगजें बेनो जाबाय ओ उवाल आरो बे दिंखि इ बिदियावबो जोङो ओ देनाय खौ नुनो मो नो आरो । दा बे खौ नुनो मोनो आरो नाफाम बानायनायफोरावबो
औ
अ जाय थास' बै थास' बुग्ला होननानै बुङो जै थास'नि थारा बेखौ ओ हानानै फिसा फिसा हानानै बेखौ एसे फोरानस्रोनानै लायो जाय बिनि बिगुरफोर थायोथ ए से खौ ओ साफा खालामना लानानै बे खौ सानद्रैयाव बा माबा मोनसे आइजेंआव बेखौ फोरानस्रोनांगौ आरो ओमफाय जोङो बेखौ ओ नाजों बानायनाय जायो आरो जायखौ नाफाम होननानै बुंनाय जायो ।
उम उम
जों बेजों गुरा माने बेखौ गुन्दै खालामनानै देनाय जायो आरो बेखौ जोङो गोबाव समनि थाखायबो जोङो माने थिनानै जानो हायो मोजाङै जुदि दोनोब्ला ओ जों बि दिनो ओ दान बा बिदिनो से बोसोर बिदि बारलांनोबो हायो माने जों दोननानै जानो हायो नाफामखौ ओ जे नों जानो गो एसे एसे जानो हायो आरो बेफोरखौ जानानै जोबोर मोजां नाङो दा बेनो नोंथ साबैसे बुंबा नो जाबाय बेफोरनि सोमोन्दै ।
ओ नोंथाङा होननाय बायदि अनला नोंथाङाथ' अनलाखो माबायदि जायो जोबोर मोजाङैनो बुंबाय । नोंथां होननाय बायदि अनलाखौ जोङो औवा मेवाइ बेदर अमा बेदर ओ बायदिसिना दाउ बेदर बायदिसिना जायखि जाया बेदरजोंनो जों जानो हायो आरो बेफोरखौ जोङो जानानैबो जोबोर मोजां मोनो। आरो बेफोर खौ बानायनायनि प्रसेसा नोंथां होननाय बायदि । गिबियावनो जों अनला बानाय थाखाय ओ माइरंखौ सुगुरा लानांगोन । फाय माइरंखौ दस से ओ फोरान दबनानै बे खौ ग्रेनडार मेसिन ओनबा जोङो गोदो ओ उवालाव ओ देयोमोन आरो उवाल बा दिंखियाव देनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ
बेबायदिनो आरो ओ बेखायनो देखांनायनि उ देखांना लानानै जिता गुन्दै जायो । बे गुन्दैखो ओ दै ग्लब ग्लब जाबाय थानाय समाव ओ दैयाव होनानै जोङो। गोबां मस मस्ला मस्लि होनानै बानायनाय जायो लोगोसे जोङो बेदरखौनो बेजों अमा बेदर बा दाउ बेदर खौ संनोब्ला जोङो बेफोरो बेदरखौ एसे ओ एवफुं देनानै लाग्रोनांगोन। जेन बेदरा इसे टाइट जायो आरो एसे ओ सवादा बारा जानाय बायदि आरो बेनिफ्राय जोङो अनला खौ जोङो ओ थावदो ओ थाव नङा ओ ओ खारैजों बानायनाय जायो। ओ खारैखो जोङो ओरैनो ओ मा होनो बेखौ ओ थालिर बिफांनिफ्राय जों बानायनो हायो आरो ओ खारैखो बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो थालिरखौ जों दानग्रोनांगोन दाननानै खौ ओ सान्दुंआव फोराननांगोन जिता बे ओ थाालिर बिफांनि जा बेखौ दाननानै जे राननाय बेयो जुदि रानजोबोब्ला बेखौ जोङो अराव सावनानै जा गुन्दै जायोना बेखौ जों गुन्दैखौ जोङो ओ ओमब हाथफ्ला जायो बे हाथफ्लाखौ जों लाना थांनानै जोङो माने ओ बा माबा मोनसे सरग्रा आइजेंआव जों स सरबाय बे सरनानै मोननाय जा बिदै बे बिदैखोनो जों खारै होनो खारैखौ जों अनला खारि संनायाव एसे होयो आरो बे खारिया नांनानैबो एसे कालार बायदि जालाङो आ बेफोरबायदिनो बे अनला खारजों दाउ संनाय लोगोसे नार्जि संनाय नोंथाङा होनदोंमोन नार्जि संनायखौ जोङो बरनि बा जों सारादुफोराव बाहायनाय जायो बे उ सारादु माने जों मानो बाहायो होनबा उ जोंनो नांथारगौ जोंनि समाजनिफ्राय जों बेयो बिथाङा थैलांबाय बिथाङा सोरगोवाव आलोगोजों जायगा मोनथो जोंनि जायगायाव गैला सोरगोआव जायगा मोनथो होननानै जों माने जोंनिफ्राय नारजि अरगारनाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो बे खौ जोङो नारजिखौ जों औ सुद्रायनाय बायसा बेनिफ्राय बेखौ जेनेबा ओ मा बेखौ खालि सारादुल जेनेबा जाया बेखौ ओरैनो नफोरावबो जानो हायो जेरै नार्जि जोङो दाउ बि उ सरि औ अमा बिबौ ओमफ्राय अमा उम बेदरफोरदोंबो जों जानो हायो आरो बेफोरबायदिनो उ गिबियाव नारजिखौ बानायनोब्ला जोङो हा एसे बा जोङो जागा जों दुब्लिफोराव बा जोंनि हाखोजों खदाल जोबा मोसौ बेफिननो एवनानै मोसौजों एवनानै जों बेखौ दुफु दुफु खालामनांगोन बेहाय बेनिफ्राय ओ बे बेगरखौ गारनानै फाथो उ फाथोनिफ्रायसो नारजि जायो नालाय बे फाथो जि देरगोन बे फाथ औ फोनांगोन बेनिफ्राय बे फाथो गोरलै समावनो माने बे खौबो जानो हायो बे माने बे गोरलै समाव जानायखौ फाथो होनगोन आरो ओमफ्राय जेथिया देरो बेखौ बेनि बेलाया राननानै जेथियाजों जागोन बेखौ नारजि बिदि होनसिगोन बेफोरबायदिनो औ बेबायदिनो ओ अनला खारैखो औवा मेवाइजों औवा मेवाइखो आरो जोङो औवा गाजाननि फ्रायनो बानायनो हागोन आरो औवा गाजा जोङो बेखौ ओ आसार खालामनानैबो दोननायखौ जों नु नो मोनो आरो बेफोरबायदिनो उम नोंथाङा बो एसे फोरमायना होबावलायदो ।
औ औ दा बिदिनो नोंथांनि बुंनाय बायसा औ औवा मेवाइखौ खौबो जोंङो गोबां आसार खालामनानै जायो। बेखौबो गोबाव सम थिनानै दोननानै जोङो एसे एसे माने नोंनि गोसो सो बायदियै जेब्ला जानो नों लुदै जानो हायो आरो माने गोबावसिम दोननो हायो बेखौ दा बिदिनो फिसा फिसा हानानैबाबो दोननो हायो आरो एसे गिदिर गिदिर हानानैबाबो नोंनि गोसो बायदियै बेखौ थि दोनथुमनानै नोङो माबा ओ मोनसे ओ आइजेंफोराव बेखौ दोननानै जोङो जानो हायो दा बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ जा जों बर'फोरा जोबोर मोज जां मोनो आरो बेफोरखौ बाहाय थायो बा जाबाय थायो आरो दा बेफोर खौनो नुनो मोनो ओ जेरै- जोङो अनला बायदि खौ जायो बि दिनो नाफामफोरखौबोज जायो बिदिनो जोंहा ना ओंखाम जानायावबो गोबां सुवाद मोन माने थाव आरोना बेखौथ जों बर समाजाव माने बेफोरो जोंनि ओ सोलिफु माने ओ मैगं ओंख्रि होननानै बुंगोन बेखौ ओ बेखौ जोङो ओ जायो ना खौ जानानै जोबोर मोजां मोनो बेफोरखौ जानानै आरो जेबो जोंहा देहायाव जेबो ओ माने बेरामफोरबो जाया बेफोरो जोंनि थाखाय जोब बोर मोजां ओ बेबु मानो होनोबा जों थावल जाबाय थायोब्लाबो जोंहा उदै दुनाय बा बिदि गेसट्रिक बि गेस जायो बेखायनो जोङो खारैखौबो जानो गोनां जायो बे ओंखायनो सिगांनि गोदो गोदाय ओ आबौ आबैमोना बेफोर खौ माने खारैखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोनोमोन मानो होनोबा थाव जायोब्ला जोंहा उदैया एसे ओं गेस जानानै जोङो थानो हायाबा खिनाय जायो बा गोबानाय जायो बिदि जायो आरो बेखायनो जोङो खारैखौबो जानांगौ गुवारे दा बेखायनो सिगांनिफ्रायनो खारैखौ जाबोदों आबौ आबैमोना बा दासिमबो जागासिनो दङ औ बेनो आरो दा बेखिनिया आनो उमफ्राय मैगङाथ गोबां दङ ना बेखायनो ओ बरफोरा जा जानाय जानाय मैगं बेखौ नोंथांजों रायज्लायनो जोबोर मोजां मोनबाय ओ बिदिनो ओ नोंथाङा सो सोंनाय लेखा आङो खिन्थाबाय ओ जानो हागौ नोंथाङा गो आ गोजोन्नाय मोनबाय आंबो जोबोर गोजोन्नाय मोन्दों बेनो आरो नोंथां
खोनथाबावनो सा सानदोंमोन ओ नाफाम संनायखौ बे नाफाम संनायखौ जोङो गोदो गोदाय मा होनो जोंनि गोदो गोदायबो खालामो आरो दाबो खालामो जि थिया जोंनि दै दा दैज्लां बोथोर दै जागोन नाफोरा फिसा होनानै ज ना गोरलै गोरलै मोन गोन गेदेर गेदेरबो मोनो बे गिदिर नाखौ जों जानानै माने ओ बे ना फिसाखौ उनाव जागोन दे होननानै जोंनो माने बरफोरनो थिनानै दोननाय मोनसे प्रसेसा दङ आरो बे उम थिनादोंनो ना फिसा खो माने गोदोरखौ जानानै फिसाखौ जों नाफामबायना दोननो जों। दा नाफामखौ‌ जों जिथिया बानाय गोन अब्ला गोबाव समहालागै जों बेखौ ब एसे एसे जाबाय थानो हायोआरो बेफोरबायदिनो औ नोंथांजों रायलनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेफ बेबायदिनो गोबां सोंथिनि फिननायफोरखौ मोनबाय थागोन
औ औ दे नोंथांखौबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे